औ नोंथां खोनादों?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ बिदिबा जों अ दायो नैबे सिखा रांनानै ओरैनो ओ फ्रेस जाबाय आरो
औ औ
उम बिदिबा जों मानि सोमोन्दै सावरायनो दायो?
ओ नोंथां होनबा जोङो एसे मैगं थाइगं नायगिरना जानायनि बागैनो ससे सावरायनोसै जोंथ' जेरै माने गोबां हाग्राफोरावबो मैगं मोनो नालाय बैफोर फोर हाग्राफ्राव मोननाय बायदिसिना मैगं थाइगंफोरनि सावरायनोसै आरो जों मा मा मै खौ मोनो आरो बेफोरखौ जोङो मा रोखोमै जायो बेबायदिनो
नंगौ नोंथां बिदिबा जागायजेननो हायो नोंथाङा
औ जागोन दे होमबा नोंथां जोङो मैगं था गं हाग्रानि मैगं थाइगं होनोब्ला गोबां रोखोमनि मोननो थाङो। ओ थिग बेबायदिनो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो नायगिरनानै जाबोदों बा जोङो दाबो नागिरनानै जायो आरो जों गामियाव थानाय सुबुंफोरा ओ बेबायदिनो जोङो माखासे मैगंफोरखौ बा जाय बाजार हाथाइनिफ्राय जोङो लाबोनानै जायालासिनो जोङो बा न' खाथिफोरावनो मोननाय न'नि बारि बागानफोरावनो रज'नानै मोननाय बा जोङो हाजोफोराव बा बिदिनो हाग्रा गिदिर हाग्राफोराव रज'नानै मोननाय बैफोर मैगंफोरखौ जोङो नायगिरनानै लायनानै जोङो बायदि रोखोम ओ आदबजों जोङो संनानै जाफैयो। बैफोर मैगंफोरनि गेजेराव जोङो मोननो हायो जेरै दिंखिया ओ थास' ओ खिफि बेन्दों ओ लाफा सायख' सिब्रु बि सिब्रु आब बेनि उनाव फाय जोङो खेरादाफिनि खुंखा ओउसुमै ओमफ्राय ओ जारि एबा जोङो जायखौ उसुमै होनो लोगोसे जे आरो जोङो बेबायदिनो जोङो मेवाइखौबोथ' जोङो हाग्रा मोनो होननांसिगोन जोङो बारिफोराव मोननाय बेफोरबायदि बेफोरबायदि मैगंफोरखौ जोङो ननायागिरनानै जाफैयो। ओ लोगोसे आरो जोङो मैखुन जायखौ जोङो दुब्लिफोराव बे गरम बोथोर दुब्लियाव रज'यो बे मैखुना फिसा फिसा बे मैखुनखौबो जों जोङो नायगिरनानै जाफैयो आरोबाव ओ जोंनि गोबोरखिफोराव बा जिगाबफोराव मोननाय जोङो रज'नाय मैखुन बेफोरबो जोबोद गोथाव जायो। आरोबाव मैखुन दंबावो जोङो बै दंफां सेवनायफोराव रज'नाय। बे दंफां सेवनायाव रज'नाय मैखनाबो जोबोद गोथाव जायो आरो बेफोरबायदि, मैगंफोरखौ जोङो थाइगं नायगिरनानै जोङो जाफैयो। औ बेफोरनि माराव जोङो बेफोरो लाफा सायख' ओंख्रिखौ माबायदि जायो होनब्ला? जोङो बेखौ बिनि बैसागो समाव बियो जोबोद गोरलै गोरलै माने रोदोमोन खिलियो। अब्लानिया बे गोरलै गोरलै खिलिनाय बिलाइ बिजौ जोङो लाबोनानै ओ नाफोरजों जोङो रदबनानै जायोब्ला बा बेदर फोरजों एवनानै जायोब्ला जोबोद गोथाव जायो आरो, एसे गोखै गोखै जायो बे मैगंङा बेफोरखौ जोङो बेबायदि जायो‌। आरो जोङो दिंखियाफोरखौबो जोंनि ओ न' खाथि खालाफोरावनो जों इसे हाग्राफोर थायोब्ला बेयावनो मोननो हायो। बेबायदिनो जोङो खाना लाबोनानै जोङो मालाबा गोरान गाव गोजा एवनानै जायोबा जोङो दावदैफोरजोंबो एवनानै जायोब्ला जोबोद गोथाव जायो आरो बिफोरो। दिंखियाखौ जोङो मोननै रोखोमनि मोननो हायो। जेरै बे ओ जों सरासनस्रा जानाय दिंखिया आरो मोनसे दिंखिया नायदाव होननानै बुङो। बे दिंखिया नायदावखौ जोङो बिदैबो संनानै जाजायो आरो। जेरै बिदै संनानै जायोब्लाबो बि गोथाव जायो। थिग बेबायदिनो जों जायो ओ लोगोसे आरो फि बेन्दों होनोब्लाथ' बिखौ जोङो ओ मुलि हारिनि ओ लाइफां होननांगोन जोङो बा मैगं। बेखौ जोङो बिनि बिलाइ एबा बिजौखौ लाबोनानै नाफोरजों रदबनानै बा दाउ बेदरफोरजों जों रदबनानै जायोब्ला ओ माखासे माने जोंनि देहायाव खामानि होयो। मोजां ओ माने थादोसाखौ जोङो मोननो हायो आरो जोंनि देहायाव, बिखायनो जों बिफोरखौ जायो। आरो जोङो मोननो हायो नोरसिं नरसिं बिलाइ बिखौबो जोङो ना एबा बेदर फोरजों जोङो ओ थेब थेबनो बिदि खालामनानै जायोब्ला जोङो से लोमजानाय बा माबासे बे बेमार बेरामफोरा जोङो एसेब्लाबो माने बेनिफ्राय आराम मोनो होननानै जोङो माने फोथायो आरो बेखौ जायो बेबायदिनो जोङो। बेैफोर मैगं थाइगंफोरखौ जायो, ओमाय नोंथां थाङाबो एसे बेनि बागै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां? बेबायदि मैगं नायगिरना जानाय। फोरनि बागै
नंगौ नंगौ नोंथां, दा जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोराथ' गुबैयैनो जों जानाय बे आदारफोरखौ जों हाग्रानिफ्रायनो नागिरो बा गावनि बारि थानाय हाग्रानिफ्राय नायगिरो जेरै नोंथाङा मख'जोबखाबाय आरो ना। जों मा मा ओंख्रि जायो बे त' बेबायदिनो ओ जोंहा आरो दंबावो जेरै ओ जों बासिखा बिबार फोरखौ जोङो खननानै जायो नङा ओमबा? जेरै खारौ खानदाय लाबो फाब बिबार आरो सेवालि बिबार बेफोर गासैबो जों न'आव मोनो, नआबा हाग्रायाव मालाबा फिफां हारसिङाव लज'ना थायोबा, बेफोरनिफ्राय खननानै लाबोयो आरोना‌।
औ।
दा बासिखा बिबारखौ जों मारै जायो बेथ' गोखा जायो नालाय। बेखौ जोङो सिगाङावहा खारैजों बा खारदैजों एवग्रोना लायो आरो खारदै इसे होनानै हाय बेनि उनावहा बियाव दै होनानै बिखौ मोजां ग्लब ग्लब बा ग्लाब ग्लाब गुदुं होनानै बेहाय अन गुन्दैखौ हरनाय जायो आरो बेबायदिनो जों बासिखा बिबारजों अन गुन्दै बा अनला जानाय जायो आरोना आरो बेबायदिनो दं आरो जेरै सेवालि बिबार जायखौ जोङो बे अक्ट'बर दानफोराव मोननाय जायोना। सेवालि बिबार बारो उम हरसेयावनो बारनानै फुङाव सिरिना थायो आरो आरो बेनि मोदोमनाया जोबोद मोजां मोनो आरोना आङो बेनि मोदोमनायखौ आरो बे बिबारखौ जों खननानै मोजाङै जों सुस्राना दैजों ओमफ्राय बेखौबो जों अनलाफोरजों जानाय जायो नङाबा नाफोरजों रदबनानै जानो हायो आरोना। बेफोर जाबाय हाग्रायाव मोननाय बा जोंनि न'फोराव बारिफ्राव मोननाय आरोना। बेखौ जों गायनो नाङा माने हारसिंयै रज'ना थायो आरो बेफोरो। नङा होमबा बेफोर बिफांफ्रा बा बिफोर बिफाङा बेबायदि बेखौ जों हाग्रानिखौनो हमजायो आरो बेबायदिनो दङ मोनसे जाबाय खारौखान्दोला बिबार बे खार'खान्दाया बे खारौ खानदायला बिबाराबो हरावनो बारनानै फुङाव सिरियो। बेखौबो जों गायनोनो नाङा बिफांखौ माने हारसिं रज'ना थायो बेबो।
औ
नङा होबा दा बे बिबारखौबो जोङो बेबायदिनो नाफामफोरजों जानो हायो। नङाबा जों बेखौ ओरैनो नाफोरजों रदबनानैबो अमा बेदरजोंबो जानो हायो आरो। एसे गोखा जायो जानाया थेवबो गोथाव आरोना आरो बे गोखा फ्रायानो गोखानि थाखायनो जोंनि मानसिफ्रा बेखौ जानो मोजां मोनो आरो।
औ
ओमफ्राय बिनि उनावहा आरो दंबावो जेरै खोमा बिबार होनना बुङो। बेबो हाग्रायावनो थायो माखासिनै बा न' थवबो मानसि खायफा मा-माखासे सुबुंफ्रा बेखौ गायना दोनो आरोना जेरै ओ जोंहा जों जि औवानि जेवरा गायो नालाय
ओं
बेवहाय माखासे सिखावफोर फैयोबा बा सिखावफोरा हाबनो हाया जाथों होननानै जों बेराफोर होनायावहा न'नि बेराफोर बा बे जेवराफोर होनायाव जों बेखौ खोमा बिबारनि बिफांखौ गायफायो आरोना। मानोना बेनि बिलाइआ नांबा जोगोना मोदोमाव बेनि थाखाय आरो ओमफ्राय बेयोबो बेनो अक्ट'बर नभेम्बर दानफोरावहा बियो बिबार बारो आरो गुफुर गुफुरै ओमफ्राय बेखौ जोबोद ओ साबधानहै जों बेखौ बिबारखौ खानांगौ जायो। प्लास्टिकफोर आखाइायाव गाननानै जों मोजाङै बेखौ खानानै ओ बेखौ लाबोना बासिनानै ओमफ्राय जों बेखौ अनलाफोरजोंबो जाजायो नङाबा जों दाउ बेदरजों अनला होआलाबानो माने अनला खोमा बिबार ओमफ्राय दाउ बेदर बिदि होननानै जायो आरो जोबोद गोथाव जायो आरो।
नंगौ नंगौ
बे खोमा बिबारा आरो जोंनि ओनसोलाव बेखौ खोमा दंगा होनना बुङो आरो मानो होनबा जोयो नालाय बियो बिबारा बिबारा जोआ माबाया जोयो बिलाइआ जो यो नांबा मानेया औ बेखायनो खोमा औ खोमा दंगा होनना बुङो आरो जों बेखौ ओम ओमफ्राय बेनि उनावहा आरो बेबायदिनो दङ जेरै हाग्रायाव होनबा जों बे बिलोफ्राव एसे माब्लाबा हमना ला बे हाजो गुदिफ्रावथ' बिलो थाखायो नालाय।
नंगौ नंगौ
औ बे बिलोआवहा जों मालाबा ना गुरनो थांबा बा खुसियाफोर थुनो थांबा मानेया खुसिया जावनो थांबा। बेफोरबायदि थांबा मोनिया जों बेहाय थास' गोसोमनि फिफां गोब जोबोद मोननाय जायो आरोना। बेफोर बिलोआव औ थास' गोसोमथ' जों बे था स' बिसंखौ जों बिफांखौ खा लाबोयो फिसा फिसाखौ गोरलै गोरलैखौ नायनानै। ओमफ्राय बेखौ जोङो न'आव लाबोनानै जाफैयो आरो। मैगंफोरखौ बा ओंख्रिफोर जाफैयो बेदरफोरजोंबो जाजायो आरो ओरैनो ना गोरानजों जोबोर गोथाव जायो आरोना बे बांसिन जों बे खौ ना गोथां बा ना गोरानजों जानायखौ नुदों आरो। बे थास' बिसं गोसोमखौ औ बेबायदिनो एसे थावजों एवना लानानै नाखौ नाखौ सिगाङावनो थावजों एवग्रोयो बेनि उनावहाय बे थास' बिसंखौ हरो आरोना मोजाङै
औ औ
ओमफ्राय जानाय जायो आरो बेबायदि आरो बेबायदिनो गाव हा हाग्रानि होनबा जोङो बे हाग्रानि थास' थायोना नोंथां
औ नंगौ
औ बे हाग्रानि थास'आथ' बे दाथ' नै दा गोद-गोलोम बोथोर दैज्लां बोथोराव हाग्रा बे थास'आ गिदिर जायो बिफाङा ओमफ्राय बेबायदिनो बिबार मोनो बा थास' आथिं आथिंफोर मोनो मोननाय जायो नङा होमबा बिसंफोर मोनो नाथाय बेनो बेदर थाङो आरो हायावहा बेदर थांनाया बे गोजां बोथो थोरावहा माने मेसें बोथोर जायोब्ला जायो अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर दानावहा अब्लानिया बे बिफांफ्रा थैलांजोबो नालाय अब्लानिया जोङो हायावहा बा दुब्लि फोथार जेरावहा हाग्रा दं बा बेफोराव जोङो बे थास' बेदरखौ जावहैबानो मोनो आरोना।
औ
फाय जावना लाबोनानै जों बेखौ मोजाङै फोरानो सानसे। सानसेसो एसे आथाखौ रानहोनो थाखाय नङाबा माननाया बांसिन जागोन नालाय ओमफ्राय बिनि उनाव बिखौ ओ बबा जों जोङो दैयाव रुना लायो। रुनायनि उनावहा जों बेखौ बिगुर जिरो आरो औ बिगुर जिरखांनानै ओमफ्राय जों मोजाङै खौ आरो थावजों सेरनानै नाफोरजों नङाबा बेदरजों जों जायो आरो जोबोद गोथाव जायो आरो ना नाथाय बे मानो आरोना औ माननायनि थाखाय बेहाय एसे गोखै होनांगौ आरो नोंथां औ बेबायदिनो आरो जुदि माखासे सुबुंफ्राथ' बारा माननाय जानो हाया नालाय बेखायनो बे थास'खौ मा गोखै होना जाखांनायनि उनावबो जेब्ला ओ जोङो ओंखाम जाखांनानै एसे मानो दसे ओमफ्राय बेखौनो लोगो लोगोनो जुदि नोंथाङा गयफोर माबाफोर जाना होयो अब्ला माननाया गायो आरो ना बेबायदि खालामो आरो जोङो जोंनि ओनसोलावहा जों बेबायदि जानाय जायो आरोना बेफोर थास हाग्रानि मैगंफोरखौ बिदिबा जोंहा समा जाबाय नामा नोंथां?
नंगौ औ नोंथां समा जाबाय।
बिदिबा दोनथ'बाय
औ दे नोंथां।
ओम